खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोन हामलनाय जासिहरबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हालायनाय थाबाय। नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औलाय सावरायनो हागोन नोंथां।
औ बे आयदायानो जाबाय आबाद आबाद मावनाय
औ जागोन दे बिदिब्ला
औ आबाद मावनाय आबाद मावनायनिफ्राय जोङो आसामाव मोनसे आबादजोंनो ओ जिउ खुंनाय बि मोनसे राहा लामा नङा होनब्ला नोंथां?
औ नंगौ।
औ आबाद आबाद होनब्ला जोङो गासैबो बोथोराव मावनाय जेरै दैज्लां मेसें बोथोर बिदिहाय जोंनो आबादखौ मावनो हायो। जोङो गुय आबाद माव औ गुबैयै आबाद मावनाय होनबा जोङो माइ आबादखौ हमनानै लाजायो। माइ औ आबाद औ माइ आबाद होनोब्ला जोङो ओ गिबियाव माइ आबादनिबा आबाद मावनायनि बागै सावरायनोसै माइ आबाद बुङोब्ला जोङो गिबिसिनथाराव माइखौ जोङो गायनो थाखाय जोङो बेनि थाखाय जोलै नांगौ जाग्रोयो नङा होमबा नोंथां
औ
बिदिखौ बे जोलै नांगौ जायोब्ला जों जोलैखौ गिबियाव माइ ओ जोलैखौ जोङो गावनिनो ओ माइ थिखाना दोननाय जोलैनि थाखाय थिखाना दोननाय माइ खायफानि नखरफोराव थायो लोगोसे नङाब्ला दानि जुगावथ' जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जों बांसिनै दखान गलाफोरनिफ्राय जोङो एबा नार्सारि गलाफोरनिफ्राय जोङो माइ आबादनि थाखाय ओ माइनि जोलैखौ जों लानानै फैनाय नुयो बा माइ आबाद फोर जोंखौ माइ आबादफोरा जोंना ओ गोबां रोखोमनि थायो दैज्लाङाव मावनो हानाय माइ आबाद ओ मेसेंङाव मावनो हानाय माइ आबाद माइआ आरो गुबुन गुबुन मुंबो मुंबो दोननाय जायो माइखौ जेरैहाय जों बुंनो हायो औ आसु बिदिहाय जोङो रनजित माइब्रा जोसा बिदिहाय जोङो मासुरि अनजना बिदि गोबां गोबां मुं थायो नङा होनबा नोंथां
औ
बिदिहाय औ माइखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय माइ होनोब्ला जोङो जेरैहाय जोङो माइब्रा जोसा रन्जित बिदिहाय बेखौ जोङो मावनो थाखाय बे औ बे जोलैखौ जोङो गलानिफ्रायबो गलानिफ्राय बा न'आव दोनखानाय जोलैनि थाखाय दोन माइखौ जोङो लाग्रोनांगोन लाग्रोनानै खौ जों गिबियावनो जोङो बे बेखौ जोङो फोग्रोना लानांगौ जेनेबा जोङो बेखौ फोनायखौ बुङो खोथिया फोनाय बे खोथिया फोनायनि थाखाय जोङो फोथारखौ एबा दुब्लिखौ जोङो हाल एवनानै लाग्रोनांबाय हाल एवनानै हाखौ फोमोननानै लानांगौ फोमोननानै लानो हायोब्ला जोङो बे माइ जोलैखौ जोङो जाय माइखौ जोङो बेवहाय फोनाय जागोन बे जोलैखौ जोङो गिबियावनो बेयावनो दैफोराव हाख'राव एबा दै हाखरफोराव जोङो दंग'फोराव बेखौ सोमनानै दोनग्रोनांगौ नङा होनब्ला नोंथां
औ
बे औ बे माइखौ सोमनानै जेनेबा जोङो सानथाम बा सानब्रै सोमनानै दोनबाय बे सानथाम सानब्रै सोमना दोननानै जोङो दुब्लि फोथारखौथ' जोङो बे जेराव जोङो बे माइखौ फोनाय जागोन खोथियाखौ फोनाय जागोन बेयो खौ फोमोनना लाग्रोनायनि उनाव जोङो बेखौ सोमना दोननानै सानसे आगोलाव जोङो बे जोलैखौ जोङो दैयाव सोमना दोननाय जोलैखौ सानसे आगोलाव खेरखांनानै दोननांगौ खेरखांनानै दोनोब्ला जोङो जेराव बियो सोमनानै जागोन सानसे सिगाङाव थिखांनानै दोनोब्ला बे गाजा बेरो जायनि थाखाय जोङो बे हायाव जोङो सेराव जोङो होगोन बेखौ खोथिया फोनाय जागोन बेखौ जोङो बेनि थाखाय जोङो बेयो नो रज'नो सुबिदा जानायलाय जोङो बेखौ सानसे सिगाङावनो गाजा बेरहोग्रोना लानाय जायो। बे गाजा बेरहोग्रोनो लानायाव जोङो बेखौ बेनि उनाव जोङो बेनि अखानायै फोनानै बेखौ हालेवनाय जायगायाव जों फोना हैबाय फोनानै बियो खोथिया जाबोबाय खोथिया रज'बाय रज'नानै गोजौ जाबाय एसे बेखौ जोङो। दान मोनसे बा थामजि थामजिथाम बिदि सानफोराव जों फुनो हानाय जाहैयो आरो नोंथां।
औ
औ बेखौ फुननो हानाय जायोब्ला जोङो जेराव गाय गोन जाय फोथाराव बा जाय दुब्लियाव गायगोन। बे फोथारखौ जोङो हालेव गिबियावनो हालेवग्रोना लाबाय। हालेवग्रोना लानो गिबि हालेवनायजोंहाय जों हालेवनाय बुङोब्ला जोङो गोदोथ' जों नुनो मोनोमोन। ओं। मानो मोसौजों मोसौजों नांगोलजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनोमोन दानि जुगाव। औ गोबांसिनै जोङो ट्रेक्टरफोरजों ट्रेक्टर बाहायनाय ट्रेक्टरजों हाल एवनानै ओ गायनायखौ बांसिनै नुनो मोनग्रा जालांबाय लोगोसे जोङो बे हाखौ फोमोनना लाग्रोबाय ट्रेक्टरजों एबा गोदै बुंनो थाङोब्ला। गोदो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ नांगोलजों मोसौजों हालेवनानै लाग्रोयो हालौवनानै बे हाखौ फोमोनना लानानै बेखौ ओ खोथिया जेराव जौबाय एसे जौब्ला जोङो से दान बा थामनि थामजि सान सानफोराव जोङो बेखौ फुनानै लाग्रोबाय गिबियावनो गिबियावनो फुना लाग्रोनानै बेखौ जों गायनो थाखाय। ओ हाखौ फोमोनना लाबाय बिनि उनाव जोङो बिदिहायनो ओ मानो बेखौ हिजिरा मावनाय बुङो बेखौ बेबादि ओ मानसिफोर लगायनानै गायनो थाखाय थियारि खालामना दोननाय जाबाय लोगोसेनो बेखौ हाखौ फोमोननानै। बेखौ गायनाय जाबाय। जों दानि जुगावथ' जोङो। गोबांनिफ्राय गोबां मोननो लुगैयो नालाय बेनि थाखाय जोङो रासायनारि हासारबो बाहायनाय ओ‌ नुनो मोनसै रासायनारि हासार बाहायनानै जोङो जौहोनानै गिदिर खालामनानै बेखौ बियो मोनबाय जेराव फिथाइ थायबाय फिथाइ थानानै मोनबाय मोनबा जों बेखौ लानानै ओ हानानै दानि जुगाव जोङो बाहायनाय नुनो मोनो मिसिंजों हानायबो नुनो मोनो। एसे गोदो जोङो। मेसिनजोंबो हानाय नुयो लोगोसे मानसिजोंबो हानाय नुयो खासिजों मानसिजों आरो। हानानै न'आव लाना फैनाय जायो बे लाना फैनानै जों माइ गोमोनखो लाना फैनानै न'आव दाबसे जायगायाव दोनथुमनाय जायो दोनथुमनानै जों बेखौ मोसौजों बा मोसौजों नङाब्ला जोङो ट्रेक्टरफोरजोंबो बाहायनानै जोङो बेखौ बिदांनिफ्राय जाय माइ दंफां माइ दंफांनिफ्राय जोङो ओ बेखौ फिथाइखौ जों फिथाइ आलादा खालामनाय जायो बे जायखौ जोङो मारा नानाय बुङो, बिदि मारा नानाय मारा नानानै जोङो। ओ दंफांनिफ्राय माइ दंफांनिफ्राय जोङो फिथाइखौ माइ फिथाइखौ जों आलादा खालामनानै बेखौ माइ फिथाइखौ जोङो। न'खफ्रावबो न'फ्रोमावबो मोनफ्रोमबो न'खराव जों नुफ्रामनो मोनो जेनेबा जों ओ गावबा गाव बाख्रि थायो बे बाख्रियाव जों माइखौहाय सोनानै दोननाय जायो दोनथुमनानै उनफोराव जेनेबा जानो थाखाय जायखौ जोङो। माइरं हिसाबै बाहायो ओम ओंखाम हिसाबै बाहायो बेनि थाखाय जों दोनथुमनानै लाखिनाय जायो दिहुननानै बेखौ दोनथुमनानै उनाव बेखौ जेनेबा गावनि आदार जानाय जानो थाखै बाहायनो थाखाय बेखौ दोनथुमनानै जोङो उनावहाय बाहायबाय थायो बेखौ बायनानै बेबायदि माइखौ जोङो माइ आबादखौ बिदिहाय मावनाय जायो आरो नोंथां लोगोसे नोंथाङाबो माइ आबाद मावनायनि बागै फंनै फंनैसो बुंनानै होदो नोंथां
औ आबाद होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे माइ आबाद माइ आबादखौ माबायदि मावो माबोरै मावो बेखौ नोंथाङानो फोरमायखाबाय
औ नोंथां
नोंथांनि मोनफ्रोमबो बुंनाय बाथ्राया सैथो बेनिखाय आं बे माइ गायनायनि सोमोन्दै माने एसे बुंनो सानदों माने दानि मुग गायाव ओ माइ गायनोब्ला माने गोबाङानो माइखौ होयो माने गायनाय जाला बेखौ जों नुनो मोनो दायो आरो गोदो हालेवनाय बेफोरबो ओ मोसौजों नांगोलजों बिदि हालेवोमोन गोदोनि आबै आबौमोना आरो होद दाबो गोबां सुबुङा माने मोसौ आरो नांगोलखौ बाहायनाय जालिया बिसोरो गोदान मुगायाव ओंखारनाय बे ओ ट्रेक्टर बेजों गोबाङानो हालेवो आरो गोबाङानो दायनिया उम ओ रो गायनाय फुनायनि माने फैसाफोरा बिदि गोबां जानायनि जाहोनाव दानि ओ जोंनिथिंजाय माने गोबाङानो मा फोयोसो गायनायखौ जों खम नुनो मोनो आरो दिन
औ नोंथां ओरैनो
बे माइनिफ्रायनो माने जोङो माइरं बेफोरखौ जों दिहुननानै ओ दिहुनो आरो बेखौनो जोङो ओ जोंनि जाग्रा गाहाय आदार महरै जोङो बाहायो
आरो आबाद होननानै बुङोब्ला थ' गोबां रोखोमनि दङ जेरै मैगं थाइगंनि आबाद आरो बेबायदिनो सा बागान बेफोरबायदि रोखोमनि आबादफोरखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
सा बागाननि सोमोन्दै आं एसे बुंनो सानदों सा होनो ब्लाथ जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा साफ्रोमबो सुबुङानो सा सा लोंनानै मोजां मोनो आरो मोन सानफ्रोमबो फुङावनो साफ्रोमबो सुबुंनि ओ खामानि मावनाय दांनायफोरा गासै सैबो मा साहा लोंनानै लोंनायनि उनावसो खामानिफोरखौ जागायजेनो नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बे साहा आबादा जोंनि आसामाव मुंदांखा होननानै जों बुंनो हायो जोङो गोबां बेबायदि साहाफोर खौ जोङो मोननो हानाय जायो गोबां मानसिफोरानो मा जोंनि आसामखौ ओ साहानि साहा आबादनि मुंदांखा होननानै साहा आबाद मोनसोयो जायो होननानै मिथियो बे साहाखौ औ बे साहाखौ दिनै गोबां गिदिर गिदिर फेक्ट'रियाव लांनानै सापात बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबां सुबुङा गोबां न'खर न'खरफोरा बेबायदि गावनि ओ न'खर खुंलांनाय थांना थानाय बिदि राहाखौ दिहुननानै लादों आरो औ माने बेफोरो दा बुंनो थाङोब्ला दायो गोबां माने बेसेन गोसा होननानै जों बुंनो हायो आरोना साहा आबादाव औ
औ नोंथां नोंथां नोंथांनि जोङो आबाद आबाद होनोब्ला आबादनि बागै थ जोङो सम थिखाना होनाय समाव जोङो आबादनि बागै गासैखौबो सावरायजोबनो हाया नङा होनब्ला नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ बे थिखाना होनाय समाव जों जाखिनि हायो नोंनिफ्राय मोनथिनो मोनै बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो मोनबाय आंनिफ्रायबो नोंथाङा मोनथिनो मोनबाय बेखायनो बेखिनि नोंथाङा सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो बे आबाद माइ आबादखौ माबोरै मावो बेबायदि मोजांहै गुवारै बेखेवनानै होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनिफ्रायबो साबायखर बावनाय थाबाय
औ साबायखर नोंथां गोजोन्थों
औ गोजोन्थों नोंथां